नों
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांजों आं दान्दिसे सम रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां रायलायनो हागोन ना?
अ अ हागोन नोंथां हागोन।
औ ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै होमब्ला नोंथां
अ जागोन दे सावराय जागोन नोंथां
औ ओ जेरैहाय जों नोंथाङा खाम खाम होनबाथ' मिथिखायो होनबा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ मिथिगौ
औ औ ओ खाम ओ खाम आरो सिफुं जों बे मोननै आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै बिदिब्ला जोङो खाम आरो सिफुं खौ बा खाम जोङो बेखौ माब्रैहाय बानायनाय जायो मानि फ्राय बानाय जायो आरो जोङो बे खामखौ माबोरैहाय बाहायो मायाव बाहायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन आं आंनि रोंगौथि आंनाव बेसेबां रोंगौथि दं आं नोंथांजों सावरायनि एसे ओरैनो जों बुंनो थाङोब्ला खाम खाम खाम होननानै बुंनो थाङोब्ला जों खाम आरो सिफुङा जाहैबाय बर'नि मोन बे जारिमिनारि मोनसे बे ए दामग्रा आगजु होननानै जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला औ गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा खाम सिफु फुंजों खाम सिफु फुं ओ खाम सिफुं जथा बायदि दामनानै थरखा बायदि दामनानै जोंनि बर'फोरा माने बेखौ जों जोंनि हारिमुखौ ओ ला लाखिबोदों हारिमुल' नङा बाहाय गोबां धोरोम सिबिनायनिफ्राय लानानै धोरोम सिबिनायनिफ्राय लानानै जोङो मोसानाय बैसागु फालिनाय आरो जोङो हाबा हुखा माखासे जोङो मोदाय सि सिगोनायावहाय जोङो बेखौ बाहायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। ओरैनो जोङो खाम खामखौ जोङ ओरैनो औ। औ खाखौ जों ओरैनो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो होननानै आं मिथिगौ दंफांखौ हाय माने दंफां खौ जोङो माखासे सेलेक्टेड दंफांफोर खौ जोङो साय गनानै बेनिफ्राय जोङो खामखौ बानायो होननानै आं मि मिथियो आंनावहाय बिनि मा दंफांजों बानायो बेनि आंनाव एथ'बां माने आइडिया गैयाब्लाबो माने खौ आं दंफांनिफ्राय बानायो होननानै आं मि नाथाय जोङो बेखौ दंफांखौ जोङो दाननानै मोजाङै दाननानै जों बेखौ खामनि महर होनाय जायो औ। आरो जोङो सिुफुंखौ जोङो औवनिफ्राय बानाय गाहायै आंमिथिनायाव गाहायै आं मिनायाव जोंनि ओनसोलाव सिफुंखौ जोङो हाजोनि औवानिफ्राय बानायो होननानै आं मिथियो। बा जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बानायनायखौ आं नुनो मोनो हाजोनि औवाया एसे गोबा गोबा जायो। गोबा जायो गुदुङा गुदुङा मोजां जायो माने बिगुरा माने सानै मोदोमा गोबा गोबा जायो बेनि दामनो मोजां जायो बेनि थाखाय आंनि मिथिनायाव बांसिनै हाजोनि औवाजों बानायो होननानै आं मिथियो। ओरैनो सिफुं सिफुं खाम जथा होननानै बुङोब्ला सिफुं खाम था होननानै बुङोब्ला बेखौ जोङो ओ बर'आ मोनसे बर'आ मोनसे माने गाव गावनि हारिमुखौ बे नो जोङो फोथांनानै लाखिबोदों। आरो गोबां जोंनि सिफुं आरो खाम जथा सिफुं खाम ज था होननानै बुङोब्ला बियो बियो मोनसे ओम मुलुग दबराव सिनायजानाय मोनसे दामग्रा आगजुबो होन होननानै बुंनो हायो। माना होननानै बुङोब्ला बेयो मोनसे जि आइ टेक मोननाय मोनसे आगजु होननानैबो जों बुङनो आरो खौ दिनैनि समावहाय गोदोनि समाव नङाब्लाबो दिनैनि समावहाय खाम जथा सिफुं सारा दुनियाआव जोङो मुलुग दुवाराव जोंखौ मिथियो। मिथियै रावबो गैला होननानैबो बुंब्लाबो बुंद्रायनाय जानाय नङा आरो नोंथां ओरैनो नोंथांनि ओनसोलावहाय खाम जथा औ नोंथांनि ओनसोलावहाय खाम जथ था सिफुंखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ नोंथाङा दानिहाय जेरैबायदि बुंदोंमोन बे बेफ बेफोरबायदिनो एखेयानो एखे बेफोरबायदिनो जोंबो बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो ओ फोरबो ओ बा माबा मोनसे जोङो आरज खालामनाय आर'ज बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो आरो मोसानाय जोङो रंजानाय बैसागु फालिनाय बेफोराव जोङो ओ बेखौ बाहायनाय जायो आरो बे खाम आरो सिफुंखौ जोङो माखासे बेफोरबायदिनो जोङो ओ मोसानाय बेफोरबायदि खेराइ मोसानाय। बा बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरबायदि मोसानाय हाबाफारियाव जों बे खाम आरो सिफुं बेखौ जोङो ओ बाहायनाय जायो आरो मानो बेयो जोंनि मोनसे से बर'निनो गुबै मोनसे दामग्रा आगजु बेखौ ओ गोदो समनिफ्राय जोंनि गु आबै आबौ बा आजै आ आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बे खाम आरो सिफुंखौ बाहायबोनाय मोनसे दामग्रा आगजु आरो बे लेखायैनो दिनैसिम बा दासिमबो जोङो बे खाम आरो सिफुंखौ दामगासिनो दङ आरो जोङो बेखौ बावनो हाया आरो बेयो मोनसे बर'नि मोन मोनसे जोंनि मोनसे सान सिनस्रि आरो बेयो नङा होमबा नोंथां? बे ओ औ बे ओ खामखौ जोङो ओ मानिफ्राय बानायनाय जायो होनोबाथ' बेयो जों दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो जेरैहाय जोङो जाय दंफाङा एसे रेजें जायो बे रेजें दंफांफोरनिफ्राय जों बांसिनै बानायनाय जायो जेरैहाय सोमलि दंफां जोङो बे सो सोमलि दंफांनिफ्रायबो जोङो बेखौ बानायनाय जायो ओ बेनिफ्राय जेरैहाय ओ मान्दार मान्दार दंफां गैया होमबा नोंथां?
औ दङ नोंथां।
औ औ बे मान्दार दंफांनिफ्राय जोङो बे खामखौ बानायनाय जायो आरो मानो होनोब्ला बेफोर दंफाङा एसे रेजें आरो जोङो लानायाव ओ थिखोनायाव एसे रेजें जायो आरो आरो बिनि गाब नाय जि ओइ सोदोब बेयो जोबोद मोजां जायो आरो नोंथां बेफोरनि फ्राय जों बानायनो हायोब्ला बेफोरबायदिनो जों मिथिंगानिफ्रायनो बे खामखो खाम आरो सिफुं बेखो जोङो बानायनाय जायो आरो सिफुंखोथ' जोङो ओ औवानिफ्रायनो बानायनाय जाखायो औवा। जेरैहाय औवा रायदों बेफोरनिफ्राय बानायो हाजोनि औवा बुंदोंमोन औ बे हाजोनि औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो जोंनि जोंनि जा गामि ओनसोलाव मोननाय बे औवाजोंबो बानायनाय जायो जोङो बांसिनानो जोंनि गामि ओनसोलाव जि सिफुं दामो बे जोंनि गामिनि औवा बेफोरजोंनो बानायनानै दामनाय जायो आरो जोंनि ओ सिफुं गुबै बर'नि सिफुं होनना बुङोब्ला जोंनि बे सिफुंनि गुदुङा ओ गुदुंबा दङ जोंहा बे गुदुंबा सिफुंजों जोङो बे ओ बा खेराइ मोसानाय बा बागुरुम्बा मोसानाय बा जोङो ओ आरज गाबनाय बेयाव जोङो बे सिफ गुदुंगा गुदुंबा सिफुंखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां दा जोङो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खाम खाम आरो सिफुंनि बायदि माने माबानाया ओ गोबाङानो बांबो बाहायनाया गोबाङैनो बांबोनो हमदों। जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय खाम ज'था ओ खाम सिफुं दामनायनि माखासे जोङो फोरोंथाइबो होनाय जायो जोंनि ओनसो लावहाय बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो जोंनि कालसारखौ जोंनि ओ जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो दानि ओ दानि जा खांफुनाय जाखांफुनाय माखासे एस सेंग्रा सिख्लाफोर खौ जोङो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो गोबां औ ओ लाइमोन फोरखौ जोङो फोरोंथाय होनाय जायो आरो फोरोंथाय होनायजों लोगोसे दानि ओम दानि माबायावहाय दानि जेनाखि जुगावहाय गोबां जोंनि ओनसोलावहाय खाम ओ खाम ज' था, सिफुं दामनायनि माखासे बादायलायनायबो जों नुनो मोनो आरो बे बादायलायनायनि थाखायनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां बिबांनि जोंनि बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव गोबां माखा गासै गिदिर गोलाव गिदिर गोलाव फोरा जोङो खाम, जथा, सिफुं दामनायनि फोरोंथाइ होनाय होनायावबो गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसो
औ नुनो मोनो औ नंगौ नोंथां
फोरोंथाय होनाय फोरोंथाय होनाय हाबाफारिफोरा सोलिय नामोन नोंथां?
औ नंगौ नोंथां सोलियो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो सोलियो ओ जेरैहाय उन्दै उन्दै गथफोर बा सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदिनो जोङो ओ बे खाम, सिफुं ओ दामनाय बे आयदानि सायाव अ माखासे फोरोंथाइ होनाय जायो। जाहाथे जों इयुननि इयुन जोलैनि गथफोरा जाहाथे बेफोरखौ सोलोंनानै ओ मोनसे जोंनि बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो हायो। बेनि थाखायनो जों बे ओ हाबाफारि लानानै जोङो बे ओ खाम आरो सिफुं दामनाय बे आयदाखौ जोङो ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फोरोंनाय जायो। आरो नोंथां जाहाथे ओ बियो जोंनि फैबाय थानाय जि इउन समालासे बे जोंनि खाम, सिफुङा जेब्लायबो जुग जुग थाबाय थानो हायो बे बे लेखायै जोङो बे ओ ओ खाम, सिफुं दामनाय बेखौ जोङो फोरोंथाइ होनाय जायो आरो ओ बेफोरबायदिनो माखासे ओ जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरा बे दामनाय आयदायाव जाहाथे मुखुब जानानै गावनि ओ ओरैनो बेसेन गोसा समखौ बाहायाबालासिनो बा आद्रि खालामालासिनो जों बेफोरखौ सोलोंनानै लायोब्ला जोंनि मोनसे बेयो मोनफा मोनफा मा रोंगौथि थानाय सासे सुबुं जानो हागोन आरो अब्लानिया जोङो बे रोंगौथिखौ लानानै जोङो ओ मोनसे ओ दामनाय देनाय बा जोंनि बे खाम, सिफुं दामनाय बे आयदायाव जोङो मोनसे ओ जौगालांनो हागोन हागोन बेनिखाय हागोनखौ साननानै जोङो बे ओ फोरोंथाइखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो माखासे थ थाखाबाय जोंनि ओनस सोलाव जि बा ओ रंसानायाइ फोरबो बा जायो बेफोरबायदियावबो जोङो बे खाम दामनाय बा सिफुं दामनाय बेनि मोनसे हाबाफारि बादायलायनाय बेफोरबायदि होनाय जाखायो नोंथां जाहाथे जाय बादायारिया साबसिन मोजाङै दामनो रोंगोन बा ओ दामनानै देखायनो हागोन बेखौ जों सायखनानै बेनो मोनसे ओ बान्था महरै ओ होनाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो बे ओ खाम सिफुंखौ जोङो ओ ओ फोरोंथाइ होनाय जायो आरो नोंथां ओ नोंथांजों बे खामा आरो सिफुंनि आयदानि सायाव सावरायनो मोननायनि जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां औ बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथसै नोंथां।
औ औ दे जागोन दे।